हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां
हेलौ,
हेल' नोंथां औ खोनादों नोंथां हेल' नोंथां औ खोनादोंना नोंथां खोनादों खोनादों खोनादों अ बिदिब्ला जों दिनै ओ खारै ओंख्रि बर'फ्रा खारैखौ माजों माजों जायो मा मा ओंख्रिखौ खारै जायो जों बिनि सायाव रायज्लायसनानै थां
अ जागोन जागोन नोंथाङा जागोन जागोन जोबोर मोजां टपिक दे अ नोंथाङा एसे जागायग्रो बेनिफ्राय आं जागायगोन नोंथांमोननिसिम माबायदि खारै मा खो माखो खारै ओंख्रि जायो माबायदि जायो। माखो माखो जायो बिनि सायाव एसे फोरमायना होदो नों थाङा
औ औ औ आङो गिबियावहाय खारै बानायनाय खारै होनबाय नालाय आं खारै बानायनायखौनो खोन्थाग्रोनोंसै नोंथां आ खारैखौहाय जोङो आ माबानिफ्राय सबायाइ दै सबायजों गायनो हानाय सबायाइ बेनि सबायनि सायाव जों सबबायखौ बानायो जेरैहाय सबबायखौ खुखांजोबनानै फोराननानै जेब्ला सबबायखौ जों बुस्रावखांजोबो ओं होनोमबा जोङो बैनि सेरन्दांफोर थानायफोरखौ सााबाखौ जोङो सावो। जोङो बिनि सावनानै बिनि हांगारखौ नो जों खारै बानायनाय जायो आरो थिग बिदिनो जोङो बेस फोरखौबो बेबायदिनो फोराननानै बिुखांनायनि उनाव फोराननानै बेगरनि बे ओ बेसरनि बेगर खौ ओ बुसिखांजोबनानै ओ जों बिनि साबा थानाय बिफांफोरखौहाय जोङो बेवहाय ओ सावनानै बिनि माबाखौबो जों खारै बानायनाय जायो आरो माने बेसरनि बिफांखौमोन बिदिनो दानिया बारा बे सबायफोरफोरखौ बायनो थांला बेसर एसे खम जाबाय नालाय जोंनियाव दाना बे थालिरफोरखौबो बानायनो हमबाय आरो थालिरनि ओ थालिरनि मादा गांखं गांखं औ बेफोरखौहाय सेस दानफ्लेजोबनानै फोरानो आरो फोराननानै बे खो सावो बेखौबो जों खारै होनो। आरो दाना थालेर मादाखौबो फिसा फिसा फिसा फिसा फिसा दानफ्लेनानै बेखौबो माने फोराननानै जेब्ला रानो अब्ला सावो आरो बेखौबो जोङो खारै बानायो आरो जोंनि खारैया जों बेखौनो बानायो आरो। ओमफाय बेनि हांगारानो जोंनि खारै आरो बुस्थुवा थालिरनि हग ओ माने सबायाइनि हग बेफोरबायदि सावखांनायनि उनावहाय आरो। ओमफाय जों खारैखो खारै बखो जों गोबां रोखोमाव जों जायो आरो मेरला ओंख्रियाव जों खारै जायो। जेरै जोंहा खारै होननानै बुङोबा अनला खारैया फैग्रोयो जोंहा अनला खारैजों संनानै जायो जेरैहाय ओ उम अमा अनला जों बिदिबो जायो ओमफाय अमा नार्जि जों बिदिबो जायो आरो। ओमफाय अ-अनला खारै होननानै बुङोबा जोङो ओ ना फोरबो होफायो अनलायावहाय। बेफोरबायदि ना होनानै बा मेरला रोखोमनि दा माबा बयलारखौबो होफानानै बा बयलार बिगुर माने मिलौनाय नि थाखाय जोङो अनलायावहाय बेनो होबायो आरो। ओमफाय अनला जानोबा जोंहा खारै नांथारगौ जायो। खारै गैयाबा जोंहा अनला जाया आरो। बा जा सोरबाफोरा जाफ्लांबायो बाबो बियो माने जेबो गोथाव मोनजानाय न नङा आरो बे बायदिया आरो। खारैया गोनांथार अनला ओंख्रिनि थाखाय आ खारै गारनानै बे मालाबाबो अनला जानो हाया आरो थिग बिदिनो जोंहा ओ नार्जिखौबो जों जायो ओ नार जिखौबो रोखोम रोखोमनि जों जायो। नार्जिखौ जोङो सोमनानै दोनग्रोयो ओ नार्जिखौ सोमनानै दोननायनि उनावहाय अखानायै जेब्ला संगोन बा जेब्ला संसै टाइमावहाय जोङो स्र'नानै थौआवहाय ओ खारै होनानै जोङो रुयो आरो खिन्थु दानि मारदान गोबाव मा मदार्न बिहामजोफोरा माने बिहामजोफोरा आरो हिनजावफोरा बा फिसाजोफोरा बिसोर थ' बिसोरो बैबायदि दै ज' गैला नालाय गोदोनि जोंनि आइ आबै आइ आबैमोना मारैखुंदोंमोन। बिसोरा बिदि दै जौ गैला नालाय बिसोर खुखारावनो दायरेक दसेनो जानाय माने दुय ओ माने दस मिनिटसोयावनो जानायखौ बिसोर खालामो आरो बेबायदि रुग्रोनानै खारै होनानै आराम ग्राइडारफ्राव होजोबो आरो बिसोरो बेबायदि रोख्रेब नाय सनाय ज नाथाय गोथावा बे जाया थावा जोंहा गोदनि सोंबोनाय बायदिया गोथाव जायो जेरैहाय जों थोआवहाय खारै होनानै दुइ घन्टा देर घन्टा बिदि रुग्रोयो। औ
ओ जेरै जोंनि गोदो आबै आबैमोना आइमोना जेरैबायदि संबोदों जोंनि अगदाबाव अ बेफोरो जानो जोबोर गोथाव औ आरो बाखि आरो मा मा मा अ ह ह थां
नोंथां मोनसे मारै मारै संनानै जायोख खारैफोरखो
अ अ अ खारै होनबाथ' दो नोंथाङा दहाय खारायखौ माबायदि बानाय होनबाथ' जोंनिया जोंनिथ' बांसिन थालिरनिया गोबाब जायो थालिर मादाया थालिरनि थालिर फां अ बेफोरखौ माने थालिर बिफांनिनो जोंनि बांसिन खारै बानायनाय जायो बेसर आरो सबाइनि बानायखौ बारा नुवा जोंनिथिं ए थाल बानायनाय मोननाय बेग खारैखौ अ खारैखौ जों सबाइ खारैथ' जोंनो संखायो लोगोसे जों दालि मुसुर दालि खौबो खारै संङो जोंनिथिं आरो लोगोसे जों जेरै ससना बिलाइ ना गोरान होनानै खारै मैगं संनायखौ जों नुनो मोनो जो-जोबोर टेस्टि जायो जानो थाखाय आरो लोगोसे जों बुं बुंनो थाङोब्ला जोंना अनला अनला खारै आरो बे खारया नङ ला खारै-खारै ओंख्रियानो जाया बे
खारै होथारनांगोन बे खारै ओंख्रि जागोन जेरै जोंनि जेरै लावफोरखौबो जोंनिया खारै संनाय जाय जोंनि बर'फ्रा आरो मुदुल फी जायखौ जों खारै बानायना जायो अ आरो नारजि नारजि खौ बो ना गोरान होनानै बेफोरबायनो ओ जोंनि बर'फ्रा बांसिनानो खारै होनानै जायो गोदो गोदायनिफ्रायनो खारै नङाबा जोंनि बर'फोरनो ओंख्रि खियानो जाया बु-बुंनो थाङोब्ला। अ आरो खा जोंनि ओ गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि बर'फ्रा रै होनाय जानायनिबो माखासे रिजोन दं खारै होना ओ खारै होबोला दालि जा माबा जा थाब रुयो मोजां जायो।
नोंखौ नोंथां
अ।
नंगौ नंगौ।
जोंथ' बांसिन नो बांसिन दा जोंबो गामि गफायअन‌ बेफोरबायदिनो गोनिफ्राय जि सोलिबोदों दाबो बेफोरबायदिनो सोलिबोदों नाथाय टाउन सोहोराव थानायफ्रासो बांसिन आथिखालाव खारै मोनैनि थाखाय थाव ओंख्रिखो बांसिन जाग्रा जादो जोंनि ओ बर' अ बर' सुबुंफोरा टाउन सोहोराव थानायफोरा नाथाय ओ जोंनि गामि गफायाव थानाय सुबुंफोराथ' बांसिन खारैखोनो जाबो जायो दाबो खारैखोनो सिंओब बेयो मा बुं बाहायबाय थायो दासिमबो
नंगौ नंगौ।
ओरैनो बर'फोरा गासै ओ बुंनो थांबा जेरै जोंनि मेगं उम थाइगेंखो जेरै लाय लाफालिङा औ रु रुनो रु रुनानै बेयावबो मालाबा खारै होनोस जायो जेरै बान्दा कबि होनो बान्दा कबिखौबो जोङो इ गोदै बेखौबो खारै ओंख्रि आलु खौ होनानै खारै होनानै जोंनि खारै होनानै थाव होआलासिन अ माने बुंनो थाङोब्ला बर'फ फरा ओ गासैबो ओ माबफोरखोनो बेसादफोरखोनो खारै होनानै जानायखौ बांसिन नुयो आरो जों थावनि अ अनगायैबो जों खारै होनासो बांस जों जायो आरो जोङो न सारैखोनो बांसिन जोङो बाहायबाय थायो। दासिमबोनिफ्रायनो। आरो जों बुंनो थाङोबा जोङो मिस थाखौबो जोङो मा खारै होना जायो आरो जों उम खा खारै होनबा जोङोथ' ओ थास' थास' संबोलाबो थास' बिलाइखो जा जा सङो माबा खा बेबो जों खारै होनायखौ नुयो जों खारै होनानै संना जानायखौ नुयो।
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां।
ए आरो जों माला माला आरो जोंनि मोनस से हुदा दं जोंनि बर' हारिफोरनि बर' समफोरनि माबाफोर संनोबोला जोंना थाबनो एवनानै खारौ होनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। जाहाथे ना गोरानखो हो होनानै बेखो से सेनानै फानलुदो बेखो जानायखो ज जों नुनो मोनो आर ओ जोंनि बर' समफोरखो आरो गोबां रोखोमनिनो आरो बेफोरबायदिनो आरो गोबां रोखोमनि जायो जोंनि बर'फोरा अह अ नों नोंथांमोननिथिं खारैखौ बांसिन माखो होना जायो बांसिन
बांसिन होनना बुङोबाथ' जोंहा नोंथां बेनो मोनथाम मोनब्रै जोंहा बांसिन होननानै जायो होनबा बे आरो बे खारै नङाबा जाया जेरैहाय नारजि ओंख्रि नारजि खारै अनला ओंख्रि ओमफ्राय सबाय बे मोनथामा माने खारै नङाबा जाथारा आरो
नंगौ नंगौ नोंथां अ
सजना बिलाइ बेफोर माने माखासे ओंख्रिया खारै नङाबा जाया आरो ओंखायनो जोङो जि बुस्थुखौ जों सानै जागोन बे बुस्थुआ खारै नङाबा जाया आरो खारैजों जायो आरो खारैखौ आरो मेरला रोखोमै समावबो जाबावो जेराव खारै नाङा बेयावबो जों खारै होनानै जायो जेरै मैथा गोखै मैथा गोखैखौहाय सोरबाया गोखै हाया माने मैथा खौ होनाय माबा होनाय जायो आरो मा होनो ओ खारै होनाय जायो गोखैखौ खमायनो थाखाय बेबायदि खौमोन जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां हो बिनि उनावहाय ओ माबा मा होनोमोन लाय बेयो लाफा लाफायावबो जोंहा खारैनि बेसेबां गोनांथि गैया नाथाय लाफा दोलो दिमासस्लेस जानो होनोबाथाय बेयावहाय बो हो खारै होननानै बि आरो नाथाय बेफोर अनलाफोर बादि सबायफोर बादि नङा आरो औ जोंना माने बे ला औ औ‌ खिनथु ला लाफाया जाहैबाय बेफोरबायदि नङा जेनेबा खारै गैयाबा बेहा जाजाखायो आरो गावनो जाजाखायो जास लिमिननायनि थाखायल'
अ
मेरला रोखोमै जों जायो आरो लाफाखौ जों बेदरजों नाजोंबो संनानै जायो बेयाव जोंनो खारै नाङा नाथाय जेब्ला जों लाफा दोलो जागोन लाफा दोलो जेखौहाय ओ नाथुर दुनायफोरजोंहाय होमबा जोंहा खारै होयो आरो बेनो बेखौ जों जायो। फाथो बिलाइ नै जेनेबा दा दैलाङाव फाथो मोनबाय‌‌ फाथो गोरलै बेखौबो माने जोङो खारैजों जायो आरो माने फाथो दोलो होनलायनाय माने लिमोननायनि नि थाखाय जों होयो आरो माने बिरिद गोद गोथाव जायो स्लुब स्लुब जानो थाख खाय माने मोजां जायो आरो बेफोरो। खौ जोङो माने बिनि थाखायनो गोथावनि थाखायनो होयो माखासे खारै होबाथाय एसे गोथावसिन मोनो। आरो जोंनि बर'फ्राथ' नों खारै नङाबा जाखायानो जोंहा जेराव सबतायाव खेबसे बा खेबनैया जोंहा जाखाथारो। जाथ्राबाबो जाखायो आरो सप्तायाव नङा होमबा नोंथां?
अ नंगौ नं
दालि नों दहाय बुंनाय बायदि दालिखौबो जों खारै जायो माखासे दालिखौ खारै जाग्रा दंखायो बर'फोरा। एसे गिदिर गिदिरखौ दालि खारै जायो। खुमब्राखौ खारै जायो। बेखौहाय जों नुबाय आरो। बो जाबाय निजे खुमब्रा खारै। गोथाव जायो जोबोद माने मो मोजां‌ जायो नाफोर होदेरनानै जोङो खारै जायो आरो, गोथाव जायो। आच्छा नोंथां ओ दोनै जा समाबो जाबाय इसेयावनो‌ दोन
अ जागोन जागोन नोंथां जागोन जागोन दे नोंथां।
औ